नोङा
खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
हेल'
हेल' हेल' हेल'
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
आं दा नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननासो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नों नोंथाङा जुदि फ्रियै दङब्ला
अ फ्रियावनो दङ नोंथां
औ
दा जों ओ सुबुं अनजिमा बांनाय आरो बारहावा गेब्रेंनायनि सोमोन्दै सावरायजागोन नामा
औ सावरायजागोन नोंथां
औ आथिखालनि सुबुं अनजिमा बांनाय आरो बारहावा गेब्रेंनाय आथिखालाव ओ सुबुं अनजिमा बांनायाथ' ओरैबायदि ओ माने सुबुं अनजिमाया ओरै बायदि बांबोबाय नङा होमबा बेनि थाखायनो जोंना बारहावा गेब्रेंनाया बारहावा गेब्रेंनाय एबा आबहावा गुबुंले जानाय थासारिया दिनै जानानै फैबाय नङा होमबा दा बेनि सायाव नोंथाङा मा होननो सानो नोंथाङा फंनैसो फोरमायग्रोना होबा मोजां जागौमोन
औ ओ आबहावा गेब्रेंनाय होनोबाथ' जोङो मिथिखागौ जेरै बारहावा गेब्रेंनाय जेरै बिफां लाइफां मिथिंगायारि सम्पदा गोमालांनाय नङा होमबा
औ
आरो बेजों लोगोसे मा सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे मा बिदिनो सुबुङा गावनि नांगौखौ बुथुमनो थाखाय बिदिनो ओ बे बुहुमाव थानाय बिफां लाइफां बिदिनो बायदिसिनाखौ फोजोबस्रांनाय आरोना बिजों लोगोसे मा मानसिया थांनानै थानो थाखाय बिफां लाइफांखौ दाननानैहाय बिदिनो न' बां लुयो नांगौखिनि बुस्थुखौ बुथुमो बेजों लोगोसे मा आबाद मावनो थाखाय मोनसे गुवार जायगा खालामनानै लायो नङा होमबा नोंथां
औ
आरो बेजों लोगोसे मा ओ बारहावाया बेबायदिनो गेब्रेंलांनायखौनो मा आबहावा गेब्रेंनाय होननानै बुंनाय जायो बेजों लोगोसे सुबुं अनजिमाया बांलांनायजों लोगोसे मा बिफां लाइफाङा खमायलांनायनि जाउनाव बिदिनो बिदुङा बांलांनायनि थाखाय बिदिनो बारहावा गेब्रेंनाया सोमजियो आरोना आरो बेजों लोगोसे बायदि बायदि रोखोमनि सुबुङा बानायनाय ओ बिदिनो गारि मथर बिजों लोगोसे दारिमिन गायसननाय आरो बेजों लोगोसे ओ बिफां लाइफां फोजोबनानै बिदुंखौ दुंहोनाय बेबायादि खालामनायनि थाखाय बारहावाया जोबोद गेब्रेंनाय जाबोबाय आरोना। आरो सुबुं अनजिमाया मा गोदोनि समायावहाय जुदि ओ नायोब्ला आरोना। ओ सुबुं अनजिमा खमखाय ओ बिदिनो गोबां मा होननांगौ बिदिखौहाय ओ मानसिया खमखाय थांनानै थानो थाखाय मानसिया खस्थ' मोनोमोन आरोना मानो होनोबा मानसि खमखाय माने गावजों गाव बिजों लोगोसे मा ओ गोरोबलायनो थाखाय गोरोबनाया गोरोबो थेवबो गिनाया बांसिन फैयोमोन आरो बै समायावहाय बिफां लाइफां बांद्राय गोबांनि जाउनावनो नाथाय दानि समाव नायोबा मा सुबुं अनसिमा बांनायजों लोगोसे मा ओ गिनाया खमायलांबाय आरो बेजों लोगोसे ओ बिदुङाबो दुंलांबाय आरोना आरो बेजों लोगोसे बिफां लाइफांनिफ्राय मा गोबां नांगौखिनिखौ मानसिया दिहुनना लानायनि थाखाय ओ बिदिनो सियार टेबोल न' बां लुनायाव बाथाम थबथा आरिफोरखौ बिफां लाइफांनिफ्राय दिहुनना लानाय जादों आरो ना। आरो बेजों लोगोसे मा बिफां लाइफांङा मानसिखौ हेफाजाब होदों आरो मानसिया मा बेल' नङा दि ओ बिफां लाइफांखौ फोजोबनानै ओ आरो बेखौहाय मा गायफिना लाबानो ओरैनो दोननाय आरो बेखौहाय दानलांनानैहाय मा बारायहोनाय आरोना आरो नोंथाङा बिनि बागै दारिमिन गाय- गायसननायावहाय बारहावाया माबायदि गेब्रेंदों बेनि बागै नोंथाङा फंनैसो होननो हागोन ना नोंथां?
आथिखालावथ' ओरैनो सुबुं माहारिया साबसिननिफ्राय हामसिन एबा गोरलैसिनखौ नागिरो नङा होमबा? ओ बेनि थाखायनो सुबुङा आथिखालाव आथिखालनि मुगाजों खाबजानानै रायजो जानो हमनायलाय आथिखाल बायदि बायदि दारिमिन एबा इन्डासट्रिफोर गायसननायखौ जों नुनो मोन्दों जेरैहाय जाय खिजाया बानायनाय
दंफां मिल बिदिनो ओ बायदि बायदि इथा फेक्ट'रि आरो बायदिसिना गोबां रोखोमनि दारिमिन जों फसंनायखौ आथिखालाव जों नुनो मोनदों बेफोरनि जाउनाव ओ गाज्रि उखुन्दै आरो बायदि बायदि गेब्रेंनाय ओंखारनायनि जाउनाव दिनै जोंनि आबहावा ओरैबायदि गेब्रेंबाय बियो जोंनि सुबुं माहारिनि सायाव खैफोद गोनां जानानैबो फैबाय आरो। सुबुं माहारिनि बेनि थाखायनो दिनैनि आबहावाया गेब्रेंदों आरो सुबुं माहारियानो बेखौ भुगिनांदों। गोदोनि सुबुंफोरा ओरैबायदि मिथिंगा अनफावरि एबा मिथिंगाखौ अनोमोन एबा आबहावाखौ जोबोद साखोन सिखोनै लाखियोमोन गोदोनि सुबुंफोरा जेरैहाय ओ बेसोरो ओ बिसोरो नांनायनि बारा बिफां लाइफां दानफायामोन। ओ मिथिंगाजों खाबजानानै गावसोरनि जिउखौ खुंबोदोंमोन आरो। थामहिनबा मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै बिसोरो गासै गावसोरनि गोनांथिखौनो गावसोरनि जिउआव नांगौ जानाय गासै गोनांथिखौ गावसोर सुफुंनानै लादोंमोन।
औ
आथिखालाव नाथाय सुबुं अनजिमा बांबोनाय लोगो लोगो ओ जोंनि मिथिंगाया ओरैबायदि जोबस्रांबाय माने थानो थाखाय जायगायानो गैला नालाय ओ बे मिथिंगाखौनो दानस्रांनानै सुबुङा दिनै थानो लाबाय। जाउनाव ओ जिब जुनारफोरा थाग्रा खुलि आन्दायनानै आथिखालाव जों मानसि मैदेरनि दावहा आरो मानसिजों जिब जुनार बायदि बायदि जिब जुनारजों दावहा जानायखौ जों नुनो मोनदों।
नंगौ नंगौ
ओ बेनि अनगायैबो सुबुं माहारिया आथिखालाव बिफां लाइफां दानफायनाया माने गोबां जालांखाबाय ओ दा सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो थाग्रा खुलियाबो गैया जालांनायलाय जोङो जिब जुनार थाग्रा खुलि एबा मिथिंगाखौनो दानफायनानै आथिखालाव सुबुं माहारिया थानो लानायखौ जों नुनो मोनदों जाउनाव जोङो ओ आबाद मावनो थाखाय जोंनि जायगाफोरा खमायलांबाय आबाद मावग्रा हाफोरावनो दिनै सुबुं माहारिया न' लुयै लुयै थानो हमबाय नालाय आबाद मावनाया दिनै खम जालांबाय आरो जा एसे एनै हायाव आबाद मावो बेनि सायावबो जों दिनै रासायनारि हासार आरो बायदि बायदि मुलिफोर एम्फौ बुथारनाय मुलि बिदिनो हाग्रा बुथारनाय मुलि जों बायदि बायदि रासायनारि मुलिफोर बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों जायनि जाउनाव बेबा ओ जायनि गेजेरजों आबहावाया गेब्रेंनायखौ ओ बियो माने बांहोदों आरो। ओ दा मिथिंगायाव रासायनारि हासार एबा ओ हाग्रा फुथैग्रा मुलि बायदि बाहायनाया दिनै जिब जुनारजों लोगोसे मानसि माहारिनि थाखायबो खैफोद गोनां जानानै फैदों जेरैहाय बे मुलिजों सारनाय हाग्राखौ जायोब्ला जिब जुनार बोरमा मोसौ बेफोरो थैयो नङा होमबा थिग बेबायदिनो मानसियाबो बेयाव गायोब्ला ओ पेरालायसिस जानायनि चान्स दं आरो आरो जादोंबो जों नुनो मोनदों।
औ
बिदिनो गोबां रोखोमनि ओ सुबुङा बायदि बायदि बिथिङै आबहावाखौ खहा खालामनायखौ जोंहा थिखालाव नुनो मोनदों आरो जाउनाव आबहावा गेब्रेनायनि जाउनाव दिनै सुबुं माहारिया बायदि बायदि बेराम आजारजोंबो भुगिनांनायखौ जों थारैनो नुनो मोन्दों। दा नोंथाङा आथिखालाव आबहावा गेब्रेंनायखौ माबोरै होबथानो हाग गोन बेनि सायाव फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां आबहावा गेब्रेंनायखौ जोङो होबथानो थाखाय मा होनोबा गोदोनि समावथ' आबहावाया थिगानो दंमोन आरो नांगौखिनिया दंजोबोमोन नाथाय दानि बेलायाव नायोब्ला बिफां लाइफां ओरैबायाददि खमायलांबाय मानो होनोबा सुबुङा बांलांनायनि जाउनाव आरोना। बिजों लोगोसे मा साफ्रोमबो सुबुङा मा ओ आबहावा गेब्रेनायखौ होबथानो थाखाय जोङो मा दारिमिन गायसननायखौ खम खालामनांगौ। बेजों लोगोसे मा ओ बिफां लाइफांखौ गायनांगौ आरोना। जुदि दिनै फांसे दाम दिनैहाय फांनायखौ गायफिननांगौ बेफोरबायदि खालामनांगौ आरोना आरो बिजों लोगोसे मा ओ जिब जुनारनि थाखायबो मोजां जागोन। आरो जों सुबुंफोरनि थाखायबो मोजां जागोन आरोना थिग बेफोरबायदि खालामोबा जोङो थांनानै थानो थाखाय गोरलै जागोन आरोना। आरो बेजों लोगोसे जोङो मा जारिमिनखौ ओरैबायदि गा गायसननायनि जाउनाव ओरैबायदि बार हावाया गाज्रि जालांनो हमबाय बेजों लोगोसे नोगोर सहर फसंबाय मानसिया गाव थानो थाखाय नांगौखौ बुथुमनो थाखाय गोबां ओ नांगौनि बारा बिफां लाइफांखौ दामफायनानै बिदिनो नोगोर सो फसंनायजों लोगोसे दारिमिन गासननायनि जाउनाव ओ बारहावाया गेब्रेनो हमबाय आरोना। आरो बेजों लोगोसे जोङो मा बारहावाहाखौ गेब्रेंनायखौ जोङो मा होबथानो थाखाय दारिमिखौ खम गायसननायजों लोगोसे मा बेफोरनिफ्राय गनाय गेस फ्रा जोङै बारहावायाव गोरोमो आरो जोङो बेफोरखौनो जों हां लानायाव जोङो बेराम आ-आजारखौ जों जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना। थिग बेबायदिनो ओ बेफोरखौ होबथानो बायदि बिफां लाइफां गायनांगौ बिजों लोगोसे जोङो मा दारिमिनारिखौ खम खालामनांगौ बेफोरखौ गायसननायखौ खम खालामनांगौ आरो सुबुङा बिफां लाइफांखौहाय दाननानै बिदिनो ओ हा अर सुनो हानायखौ जोङो खम खालामनांगौ। आरो बिदिनो लोगोसे मा बिफां लाइफांखौ दाननानै नाङि फाङि जायगायाव गारलाबायनाय बिदिनो ओ गोदाव सोराव दानलाबायनानैहाय आबाद मावनाय बेफोरबायदिखौ जोंङो खम खालामनांगौ आरोना आबादखौ मावनांगौ। मानो होनोबा बिफां लाइफांखौ दानजोबनानै आबादखौ मावगोन बे नोङा। आरोना जों मानसिया थांनानै थानो थाखाय मा ओ बिफां लाइफांखौ नांथार गौ। मानो होनोब्ला जोङो बिनिफ्राय साया मोनो नांगौ रोखोमनि जोङो बुस्थुफोरखौ आइजें आयलाफोरखौ जों मोनो। बेजों लोगोसे जोङो मा थान्दा जुदि दानि माबायाव समाव नायोबा जोङो दैज्लां बोथोराव गोबां बिदुङा बांनायनि जों उनाव जोङो ओ सान्दुं दुंनायनि थाखाय बिदुङा दुंलांनायनि जाउनाव जोङो थांनानै थानो थाखाय एबा थानो थाखाय जोबोद गोब्राब मोनो। मानो होनोब्ला गरमनि जाउनाव आरो ना जुदि बिफां लाइफां थायोमोनब्ला जोङो सायाखौ जों मोनो। बिजों लोगोसे जोङो मा ओ रैखाथिखौ जों मोननो हायो आरो ना। आरो बिदिजों लोगोसे मा नांगौ जिनिसफोरखौ जों बुथुमना लानो हायो। आरो नोंथाङा बेफोरनि सायावहाय फंनैसो होनदेरनो हागोन नामा?
खोनायासै?
नोंथाङा बेफोरनि सायाव आरोबाव फंनैसो होनदेरनो हागोन नामा?
औ हागोन। सुबुं अनजिमा बांनायाथ' आथिखालाव गोबां जाबाय नङा होमबा जों नुनायाव हाय। सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो दिनैनि सुबुङा आबहावा गेबें आबहावाखौ गेब्रें होनायनि खामानिखौल' बांसिनै मावनायखौ जों नुनो मोनदों जेरै'हाय जिसे बां सुबुं माहारिया बांदों एसेबांनो गारि मथर सालायनाय बिदिनो बायदि बायदि आबहावा गेब्रेंनाय खामानि मावनायखौ जों नुनो मोन्दों नङा होमबा।
नंगौ नंगौ।
जों आथिखालाव नुनो मोन्दों न'खर गंफा गारि गारि मथर गोबां बाहायनाय न'खर गंसे याव नो गारि मथर गंथाम गंब्रै मानि बाहायो जाउनाव बेयाव मि थिंगानिफ्राय मोननाय ओ पेट्रल डिजेल बाहायनाय बायदिफोरा बांदों। दा थाव खामनायनि गेजेरजों ओ बेफोर गेब्रेंनाय उखुन्दैया बारहावा याव बारहावायाव गलायनानै दिनैनि बारहावा खुस गुबुंले खालामदों जेरै'हाय बार मण्डलाव अक्सिजेननि बिबाङा खम